हेलौ
थान्दा
औ नोंथां खोनादोंना?
औ आं
औ औ औ औ मा खालामदों?
औ आं दायो ओरैनो दं नोंथां
औ
आं दायो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि ओ मा होनगोन इखौ आइजें आयलानि सोमोन्दै सायाव सावरायनो थाख खाय फन हरनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
ओ औ
ओ नोंथांनि सोंथिया मा नोंथां
औ दा जेनेबा जोङोथ' बर'नि आइजें आयला होननानै जोङो बुङोब्ला गाहायै औवाजों बानायनायफोरखौनो मिथियो नङा होनब्ला उम दा जेनेबा नोंथाङा-नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे आ जोङो
औ
माने बर'नि गेजेराव औवाजों बानायनाय मा मा आइजें आइला दङ' औ
औ ओ जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि मा मा आयलें आयला दं होनब्लाथ' गोबां दङ' जोंनि बर' हारिया आइजें आइला दानाय लुनायावहाय जा गोबां आखा फाराखा आरो रोंखा
नंगौ
औ
ओ जों हा गोदोनिफ्रायनो औवाजों बानायनाय जेरै आइजें आयला होननानै बुङोब्ला सानदों जेरै जों बर' हारा बर' सुबुंफ्रा रोखा रोखायै मोजाङै हेबो जायखौ जोङो सानद्रिखौ जोङो माइ सालिनायाव बाहायो आरो बेजों लोगोसे संग्रायखौ जोङो माइ जावनायाव बाहायो एबा माइरं जावनायाव बाहायो आरो बेजों लोगोसे जोङो औवाजों औ माखासे आइजें आयलाफोर बानायबावो जेरैहायजों ना गुरनो थाखाय जेरै जेखाइ खबाय बेफोरखौबो जोङो गोरलैयैनो औवानिफ्राय जों सुबुं माहारिया एबा बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो बानायबोगासिनो एबा दासिमबो बानाय आरो जों बैफोर बानायनाय जेरैबायदि जेखाइ खबबाय बेफोर नङाब्लाथ' जोंहा ना गुरनायावहाय जा आद्रा थायो होननानै बुंजायो बिनि ओंखायनो जोंहा दासिमबो एबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय थानाय
उम
बेफोर आइजेंफोरखौ जों ब'- बर'नि होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो बुंनो थांबावोब्ला औवानिफ्रायनो बानायनाय जोंहा औ नोंथां देलाय बुंनाय नोंथां
औ औ जेनेबा दा जोङो बे औवा मोनसे खोथाखौ मानो मख'नो नांगोन जे जोङो बेफोरखौ बानायनाय समाव जोङो उम गुबै औवा न' औवाखौ खाल बाहायनाय जायो जेरै जोङो औवा बुरखाफोरखौ बाहायनाय जाया नंगौना चम आरो जोङो औ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोनाय मोनसे मा होनगोन बेखौ आबै जांगि होनोमोन ना एसे गोजौ ओ नोंथाङा सिनायोना जेनेबा बेफोरखौ जोङो गाहायै मैगं मैगं थाइगं दोननायाव दोननायनि था बेखौ बाहायनाय जायो आरो जेनेबा बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो मैद्रु मैला जानो मोजां मोनो हिसाबै मैद्रु मैला जायो। बेफोरखौ सुनो थाखाय मोजां जायो होननानै बेनि बाहायनाय खौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो आरो दासिमबो जों बे खौ नुनो मोनदों औ दा औ बिनि अनगायैबो जेरै सानदांगा सानदांगाग खौ बानायो नङा होनब्ला औवाजों औ जेरै सा सान्द्रि औ सान्द्रिनिनो गिदिर महर सान्दांगा जायखौ जोङो बरफ्राहाय जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै माने गासैबो बर नखराव जोङो बे सानदेंगाखौ नुनो मोनखागोनखि मोनखागोन आरो मानो होनबा बेखौ जोङो मारा होखांनायनि उनाव जेब्ला उ साफा खालामखांनायनि उनावहाय गाद्रा गुद्रा एस से थायो बै गाद्रा गुद्राफोरखौ सालिनो थाखाय गासै माने गंफ्रोमबो बर नखराव जोङो बे साननायगाखौ नुनो मोनो होननानै बुंनो हायो आरो आरो दासिमबो बिनि बाहायनाया सिगां जेसेबांमोन दासिमबो एसेबांआनो दंबाय थायो आरो बे सानदांगानि बाहायनाया आरो लोगोसे जोङो ओ सेन नस ना हमनो थाखाय जों सेनबो हेबनायखौ नुनो मोनो औ सेन आरो खखा बिदिनो गोबां ना हमनायाव बाहायनाय गोबां जोङो आइजें आयलाखौ औवानिफ्राय बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो उ औ आरो जिहेथु बर'फ्राहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो नाहा मैहा थांना नै जेनेबा ना हमनानै लाबोनानै बेफोरनिफ्राय माने गोबां औवाफोरजोंनो बानायनाय उ ना हमग्रा आइजें आयदाफोरखौ गाव गावनो बानायनानै लाबोदों आरो गाव गावनो हेबनानै लाबोदों आरो आरो मोनसे मखनो गोनां जि थिखालावहाय गोबां सुबुंफ्रा गोबां बर' सुबुंफ्रा बे जेखाइ खबाइफोरखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै हाथाय बाजारफोराव आजिखालि औ जेखायफोरखौबो जों फाननायखौ नुनो मोन्दों जानो हागौ गोदोथ बेफोरबायदि फाननायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव माने उ जेनेबा समजों लोगोसे रांखावरिनि गोनांथि बा रांखान्थि बिथिङाव गोनांथि जानायनि जाहोनाव जानो हागौ बेफोरखौ फाननानै खायसे खायसेफ्राहाय बेफोरनि गेजेरजों नखर खुंनो हानाय मोनसे सुबिदाबो दङ जेरै गावनि रोंगौथिजोंनो बानायनानै उ फाननानै रां खामायनानै नखरखौ सालायनो हानाय मोनसे मोजां राहा लामाबो जोङो नुहुरदों जेनेबा आइजें आयलानि गेजेरजोंनो औ दा आरो जोङो दा आरो जोङो औवानि खेरखा बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो ना औवानि खेरखा गोबां माने बर फ्राहाय गोबां औ आरो खादा जेरावहाय जोङो हा रोगानाय बा माबाफोर गोबोर गोदो बर'फ्राबोथ' मोसौ मैस मोसौफोरखौ गोबां फि मोना बेफोरनि खि गारनो थाखाय खादा जेरै खादाख खौबो जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो उ बै उ खा आरो खेरखा होनोबाथ' जोङो गाहायै ओ बिद बिदि साम' बरफ्राथ साम' जानो मोजां मोनो आरो साम'खौ गोदो उदैनिफ्रायनो जाबोदों माने बै औवानि खेर खायाव सामआ सुनो मोजां जायो होननानै माने औवानि खेरखानि बाहायथिखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो आरो दासिमबो दङ दासिमबो उ गंफ्रोम बर नखरफोरनि गेजेरावनो जोङो बे औवानि खेरखाखौबो नुनो मोनो मानो होनबा बेवहाय ओ बुस्थ बुस्थु सुनो आरो जेनेबा मागो दमासि फैयोना जोंनियावहाय मागो दमासि बा बैसागु आ ओ सिथाव फिथा जानायनि सम फैयो माने सिथाव फिथाखौ माने बेयाव सुखांनो मोज मोजां जायो औवानि उ औवानि खेरखायाव सुखांबा थाब दै सरयो होननानै जेनेबा बेवहाय जोङो थि- खोना दोननानैखौ माने बाहायनायखौ जों नुयो आरो। आरो बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां,। बाहायनायावबो मोजां आरो बेखौ गाव गावनो बानायनानै लायो। जिहेथु बेयाव ओ बायनांगौनि खुनु बाथ्रा फैया आरो। रां खरसा खालामनिनिबो गोनांथि गैया‌।
नोंगौ औ।
औ।
आं नोंथांनिसिम फंनैसो सोंथि सों
औ जागोन दे सोंनो हागोन।
आदा दा ओ नोंसोरनि दानि ओनसोलावाय
औ। नोंथां मोजां खोनाफैयाखै नोंथांनि रावखौ औ नोंथांनिया नेटवर्क गैया नामा एसे मोजां
आइजें-आइला बारा बाहायनायखौ
औ दा दे दे बुंसाय माने नोंना नेटवर्क गैयामोन नामा मोजां खोनाफैयाखै हेल' औ दे खोनादों। दे बुंनो हागोन खोनादों दे हेलौ
ओं औ दे
आथिखालावहाय जा सोलिबाय थायो दायो मा मा आयजें आयलाफोरखौ दानि
औ। औ दा जोंनि ओनसोलाव बे जेनेबा ओ आइजें-आइला होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै बे सानद्रि-संग्राइ जायखौ जोङो माइ जावनाय बा माइरं जावनायाव जों बाहायनाय नुनो मोनो संग्रायखौ आरो सान्द्रिखौ जिहेथु जोङो माइरं सालिनाय बा माइ सालिनायफ्राव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो बिनि बाहायथिया दङ। लोगोसेनो हेल'! हेल' खोनादोंना नोंथां हेल'! हेल' खोनादों ना? हेल'! हेल'! हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ हेल'? हेल' नोंथां खोनादोंना हेल' हेल'! हेल'! हेल'!
खोनादों नोंथां?
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनादों आं खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांनि नोंथांनि रावखौ खोनायाखै।
अ
हेल' खोनादोंना दायो? औ औ दा जेनेबा जोंनियाव बे खादा औ औवानि खेरखा आरो खादाखौ बाहायो आरो सानदांगानि बाहायथियाथ' दङ। आरो लोगोसे जेखाइ-खबाइ, सेन, बेफोरखौ आथिखालावबो बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। हेल'! हेल'!
औ
हेलौ औ दा नोंथांमोननिथिं आरो मा मा बाहायो नोंथाङा फोरमायनानै होदो दे एसे
ओ जोंनि ओनसोलावथ' आथिखालाव
औ नोंथां नोंथांनिया नेट गैया नामा मोजां खोनाफैयाखै हेलौ।
जा बेफोर बिदि हानानै लाबोब्ला
माने आं माथोखौ खोनाफैयाखै माने थाद' थाद' थाथ' खोनाफैदों आरो सिरिबो बिदिबो खोनाबाय थादों। हेल'
ख
हेलौ औ दे खोनादों दासो। औ दे बुंनो हागोन।
नोंथां औ औ अ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बायनाय होनोब्ला नोंथाङ अन जेखाय जोंहाथ' समाबो जाबोबाय नोंथां। बिदिब्ला जोङो उनाव सावरायनोसै नामा? नोंथां नोंथांजों माखासे आइजें आइलानि सोमोन्दै मिथिनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम दे। उ
औ नोंथां।